हेलौ औ नोंथां औ ओ दायो ओरैनो दं
औ नोंथाङा ओ खबरा माबायदि नोंथां
मोजाङानो नोंनालाय
आंनाबो मोजाङैनो दङ दा नो नोंथाङा होमबा फ्रि दङ नङा होमबा
औ फ्रि दङ
अ जों दा एसे आबादनि सायाव लायरायनसै
औ औ रायलायजागोन
औ जों माबायदि मुलाम्फा बा माबायदि खहा जानायखौ नुनो मोनदों आबादनि सायाव जेरै बोथोरफोरा माबायदि सोलिबायदों आबादनि थाखाय नङा होमबा दा आं एसे फंनैसो बिबुंथि लाखिग्रोनोसै नङा होमबा दा ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया दा बोथोर सोलिगासिनो दङ माइ आबाद नङा होमबा गासिबो गायनाय फुनायाव औ गायनाय फुनायाव बिजि बा सोरहाबा खामला नागिरनाय सोरहाबा माइ गायनो ओ आइजो बा खामानि मावग्रा नागिरनाय दा बोथोराबोथ' जोंनिया ओ बेफोरबायदिनो मोजाङैनो दङ आरो एसेबांबो एसेबांबो बिदि ओ थिं थिं सान्दुं दुङाखै अखाया हराव हायो थेवब्लाबो माने ओ आबादारिफोरनि थाखाय जोबोर मोजां जानानै दं आरो दा ओ बुंनो था थाङोब्लाथ' दैफोरनि सायावबो एसे ओ गोनांथि सुंफुंनायखौ जों नुनो मोनदों ए एसेबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दा जोंनि ओनसोल फोराव जों ओ बांसिन आथिखालाव जौगाफुनाय बा जौगाफुनाय मुलुगाव जे बांसिन साइन्टिफिकेलि आगजुफोरखौ बाहायो हालेवनो आबाद मावनो थाखाय जे जोंनिथिं दङ दा ट्रेक्टर दङो बेफोरबायदिनो ओ गिदिर फिसा ट्रेक्टर दङ दानि जुगाव गोदो ओ आबै आबौमोननि बायदि जे बाराद्राय बांसिनानो बा मोसौजों हालेवनाय बा मो सौजो मोसौजों खेथि खालामनाय बा आबाद मावनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनला आर' दा औ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो आबाद ओ मावो बा बोथोर बोथोर बोसोर बोसोरफ्रोमबो रानस्राव बोथोराव ओ गुबुन मोनसे रोखोमनि आबाद बा दैज्लां बोथोराव जेरै माइ रानस्राव बोथोराव जेरै कबि कबि बिलाहि फालौ बेफोरनि आबाद मावो आरो दा ओ दा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो आबाद मावनानैनोनो आबाद मावनानैनो गावनि नांगौ बा गोनांथिखौ सुफुंगासिनो दं आरो गावनि गथ' गथायनि औ गथ' गथायाइनि फरायनाय बेफोरनि गावनि नखराव गोनांथि जानायफोरखौ आबाद आबाद आबादारिफोरा माने बेफोरबायदिनो गावखौ ओ सोलिलांगासिनो दं गावजों गाव
उम
औ दा दा बेफोरबायदि ओनसोलाव मोननाय जेरै माइ माइ माइरं बेफोरखौ ओ जे जिहेथु हानाय बोथोरावबो बेफोरबायदिनो हानानै बा ओ न'आव दोनथुमनानै बा नांगौ जानाय खामानिफोराव बेफोरखौ फाननानै बेफोरनिफ्राय रां मोनो आरो बेफोरखौ नखर सलायनायाव हेफाजाब होयो आरो दा औ जोंनि थिं जोंनि ओनसोलाव दा गोबां ओ आं नुनो थांदों जे गोबां मानसिफोरानो हाथाइ दखान बाजाराव ओ आबादारिफोरा गाव गावबा गावनो गावनि आबाद मावनानै गाव गायोनो गावनो उम गला होलाबायो जे मैगंनि फालौनि बा जानाय मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा एसे एसे फोरमायदो औ जे नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबादखौ बांसिन मावोबा माबायदि सोलिगासिनो दङ आबाद मावनानै
ओ जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बिदिनो आबाद होनोब्ला दाथ' ओ आबादनि सिजोन माइ गाय माइ गायनायनि सिजेन नङा होमबा
औ औ
माने जोंथिं गोबां बिदिनो माइ गायो ओ माइ गायनायनि सोमोन्दोखौ आं एसे फोरमायग्रोसै नोंथांनो
औ
ओ फार्स्टआव जोङो माइखौहाय माने सोमना लागोरसिगोन आरो ना फख्रियाव एबा इदिनो दै सोमखांनायनि उनाव बेबायदिनो सानथाम सानब्रैबा बिदि दोनसिगोन ओ दोननानै बेखौ जों बोखांसिगोन माइखौ बोखांनानै जिथु ओ गिसि जानानै दोननाय ओ माबा गिसि खौहाय माइखौ जोङो बस्था ए बा ओ बिदि थालिर बिलाइखौ जों हायाव बनानै माने फिनला नानै जोङो माने ओ प्लासटिक एबा माबाफोर खोबनानै जों मुसि होनानै माने गाजा बे रसिगोन
औ औ औ औ
औ बेनि उनावहाय जोङो बै ट्रेक्टरजों खारायनाय हाखौ
औ
जों माने आरो एवबावनानै बेबायदिनो दै दंब्ला दै ओ एवसिगोन एवनानै दै गैयाब्ला जोङो ओ बेबायदिनो बरिं एबा बेबायदिनो सरनाफोरनिफ्राय जोङो दै बोसिगोन बरिंफोरजों बे दिनो ओ फोनानै बेबायदिनो ओ मास मोनसे एबा बिदिनो मास देर मास बेबाय बिदिनो ओ दोननानै बेबायदिनो गोलाव जाहोनानै एसे देरहोनानै जों माने बै आरो जों खोथिया फुनानै बेबायदि जों खोथिया फुनो जोंनि गामि हाला गोबां माने बेबायदि सुबुंफोर आइजोफोरखौ जोङो लिंनानै जों बेबायदि खोथिया फुनो लाबोयो। हाजिरा हिसाबै आरो लिङो बेबायदिनो लिंनाय समाव आरो माइ गायैनि सिगां औ जोङो आलि दानो दानगोरो। दानखांनायनि उनाव बेबायदि बिदिनो आरो ओ हालौवनानै जोङो बेबायदि माइ गायनो नागिरनायाव जोङो आलि खोगोरो फार्स्टआव आलि खोगोरनाय उनाव बेबायदिनो जोङो आरो बेबायदिनो मानसि लिंखांनानै जिहेथु खोथिया फोनाय थुनायखौ जोङो गायो। गायखांनायनि उनाव जों बेबायदिनो ओ जा दाथ' माने जों आं नुनाय बायदिबा गोबां माने ओ सहस जाबाय माइ गायग्रा मेसिनबो बेबायदिनो गोबां माने ओंखारनायखौ आं नुनो मोनदों।
औ औ
औ बिदिनो आरो माइ गांखा माइ गायखांनायनि उनाव ओ गोबां माने बिदिनो ओ बेबायदि लास्टखौ जांख्रा होनोना बर'नि
औ औ औ जांख्रा
खौ माने बे खाथि खालानि एबा गावनि खुरमाफोरखौ लिंनानै माने जयै माने बेबायदिनो ओ मा होनो खाना जायो।
औ औ औ
आरो जोंनिथिं बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो खेथि मावो आबाद मावो जेरै ओ आलु मावो दैलां बोथोराव मावो होनब्लाथ' ओ दैलांनि सिगां जों माने आं नुनायखौ मोनोओ दि थास' गायो आरो ना जोंनिथिम गोबां माने थास' गायो बेबायदिनो दैलां समाव जों गोबां ओ ओ फिथाइ सामथायाइखौ जों जानो मोनो जेरै मैगं थाइगंआ ओ थाइबें होन जेरै फान्थाव बेबायदिनो गोबां माने जों जानो मोननायखौ मोनो आरोना आरो गोबां सुबुंफोरा बेबायदि ओ खेथि खालामनानै गावनि न'खरखौ सुफुंनो हादों जेरै आइजोफ्राबो ओ गावनि ओ ओ हौवाखौ माने दिफेन्ड खालामालासिनो गाव हारसिङै माने खेथि खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों गोबां माने खस्थ'यै गावनि न'खरखौ बेंनो थाखाय बेबायदि ओ मावनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना जोंनिथिं गोबां बिदिनो ओ खेथि खालामखांनायनि उनाव जों फिथाइ मोन फिथाइखौ जों जेब्ला खायो अब्ला बिसोरखौ आङो बेबायदिनो ओ हाथाय बाजारफ्राव आं फानहैनायखौ नुनो मोनो गोबां खस्थ' खस्थ' गावनि न'खर फिसा फिसौखौ जों ओ फोरोंनायफोरखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बिदिनो आइजोफोरखौ बांसिन जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोननाया आइजोफोराबो गोबां माने खस्थ'यै माने जुजिनानै गावनि न'खरखौ बेंनो हानाय बायदि आं नुनायखौ मोनदों आरो ना
औ औ औ
नोंथांनि ओनसोलाव मा मा ओ आबादखौ बांसिन मावो
औ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि ओनसोलाव दा माइ आबादा सोलिगासिनो दङ गासैबो सुबुङानो आबादारिफोरा जे गासिबो हा हु थाजोबा नङाना जायफोर हा हा हु दङ बेफोरो आबाद मावगासिनो मोजाङै दा गासिबो आबादारिफोरनि हाया ओ माइ गायजाजोबनाय नङा जे सोरानिबा बोरि दङ सोरानिबा एसे गोजौ जाय जायगायाव दै थाया बेफोरबायदि जायगायाव सिजोनाव बिसोरो कबि गायो फान्थाव गायो फालौ बानलु बेफोरबायदिनो ओ सोरहाबा थ' औ सोरहाबा बेफोरबायदिनो बिलाहि बिलाहि दङ जोंनि गेजेराव बान्दागबि दोनिया बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो दा नोंथाङा होननायबादि औ नोंथाङा होननाय बायदि जे जोंनि ओनसोलावबो गोबां आइजोफोरानो ओ हौवानि सायाव दिपेन्ड जायालासिनो गावबा गाव आबाद मावनाय बा खेथि खालामनाय बा गाव गाव हारसिङै हालेवनो एबा ओ ओ हा खदाल जावनो हायाब्लाबो गोबां ओ हाजिरा खामला लानानै औ ट्रेक्टरजों ओ हाखौ एवग्लिनानै बा सोर सोरखौबा खामला होनानै हाल हेवहोनानै बेफोर सायाव आबाद मावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो गासिबो जोंनि ओनसोलाव सोरहाबा हौवाया रुंसारि जालांनाय बा बेफोरबायदिनो खहा जालांनाय ओ आदुंगारि जे ओ बेफोर बेबायदि हिनजाव बा बिसिफोर दङ ना बेफोरो माने गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बा बेफोर आबादनिफ्राय मोननाय रांफोरजों बेफोरो गावसोरनि न'खरखौ सालायगासिनो दङ आरो दा औ नोंथांनिसिम ओ जोबोर जोबोर साबायखर बाउ थाबाय जे आंजों एसे सम ओ जों आबाद बिफाननि सोमोन्दै बा आबादनि सायाव एसे सम ओ राय सावरायलायनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो ।
औ नोंथां खौबो जोबोद जोबोद साबायखर बावनो जाबाय आंनि फ्राय गोजोनथोंसै औ दे